अह खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों दे नोंथां
बिदिब्ला मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालाम खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना? बिदिब्ला जिउ खुंनाय लामानि सोमोन दे आं सावरायनो लाबाय गोदो गोदायनि समाव ओह मानसिनि जिउ खुंनायनि लामाया आथिखालनि बायदि नङामोन नङा होनबा?
होम होम
बै समाव मानसिया जानाय थानाय आरो गाननाय जोमनायनि थाखाय मिथिंगा हानि सायाव सोनारनानै थायोमोन
ओम
बिसोरो मैहुर खालामनानै मोननाय जिब जुनार फिथाइ सामथाइ बेगर बिफांनि रोदा बा बेदर बाय बायदि हाग्रानि मैगं मैला बुथुमनानैसो जाबोदोंमोन
ओम
बै समाव बिसोरो गासै जाग्रा मुवा बेसादफोरखौनो गोथांङै जायोमोन जाग्रा आदार नागिरनायनि थाखाय बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थियै हान्थियै माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा माब्लाबा सारन्थाइ बारहुंखा बायदिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गेदेर बिफां सिङाव बा हाजो दन्दर बायदियाव एरसोनानै थाबोनांदोंमोन
बिसोरो लाजिनायखौ होखारनो थाखाय ओह बिफांनि बिगुर बिलाइ जुनार जुनारनि बिगुर बायदि गाननानै थायोमोन आरो हाग्रानि जुनाद बिस गोनां जिबौ बायदिफोरनिफ्राय रैखा मोनो थाखाय गासैबो समाव बिसोरो हानजा हानजायै थालायोमोन आरो बेबादिनो मानसि या जा जालायनानै गावजों गाव मदद होलायनो रोंनाय बा हानजा दैदेननो हानाय गुनफोरखौ बुथुमनानै लाबोदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिसोरो जामुं नागिरनायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा हान्थिलांबाय थानाय समाव थरनै अन्थाइनि हुथ्रोदनायनि अरखि जोंखांनायखौ बिसोरो नुजेनदोंमोन बै अरखियानो गोरान हाग्रा बिलाइयाव नांना अर जोंखांनायसै बेबादिनो अरखौ
दिहुननायखौ ओह दिहुनजेन दोंमोन आरो बै समाव अर दिहुननायाबो सुबुं समाजनि मोनसे जौगानायनि आयदा होननानै जोंङो हो बुंनांगोन गोदो गोदायनि मानसिफोरा गोबां हाबा हुखाफोराव अन्थाइनिफ्राय दिहुनन्नाय आग आगजुफोरखौ बाहायबोदोंमोन। मानोना अन्थाइखौ गासै जायगायावनो मोननो हायोमोन। बे अन्थाइनिफ्राय बानायनाय आगजुफोरखौ गावबा गावनि खामानियाव नांनाय बादि यै मैहुर खालामनाय जामुं दानफ्लेनाय गुन्द्रा खालामनायाव बाहायदोंमोन। आरो बिसोरो सावगारि आखिनो अन्थाइनि गोफार आरो गोबा आगजु बाहायदोंमोन। दिनैनि समाव बिसोरनि थाबोनाय दन्दरफोराव सानफ्रोमबोनि जिउजों गोरोबनाय माखासे सावगारिफोरबो ओ दङ दासिमबो। जेरै मैहुर खालामनाय मोसानाय बायदिफोरनि सावगारि आखिदोंमोन। बेनि अनगायैबो फारफ्रोमथिंबो नुनो मोननाय बायदि रोखोमनि हाग्रानि जिब जुनार दाउसिन दाउला बिबार बायदिनि सावगारिबो आखिदोंमोन। बै सावगारिफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गाब फुननानै समायसार होयोमोन आरो। दासिमबो मध्य प्रदेशनि भुपालाव थानाय ओ भिम बेदका दन्दर सिङाव बैफोरबादि गोदो गोदायनि सुबुंफोरनि आखिनानै गारबोनाय बायदि रोखोमनि सावगारिफोरखौ दासिमबो जोङो बै जायगायाव नुनो मोननाय जायो आरो बेनिखायनो अन अन्थाइनि बै मुगायाव गुबैयै अन्थाइखौनो गोनांसिन बाहायबोनाय हिसाबै बै मुगाखौ अन्थाइ मुगा होननानै बुङोमोन आरो।
गोदो गोदायनि मानसिनि जिउ खुंनाया जोबोर खस्थ' मोनब्लाबो ओ जोबोर गोरलैयानोमोन मानो होनबा हानजायै मैहुराव थांनाय बा जाग्रा आदार नागिरनो थाखाय।
बिसोरनि थाखाय ओ नागिरनो थांनाया बिसोरनि थाखाय रंजा खुसिसोमोन आरो। गासैबो हाबा हुखाफोराव ज' मावोमोन जाग्रा मुवाफोरखौ जेसेबां मोनदों बयजोंबो रानलायनानै जायोमोन। आरो बिसोरनि इयुननि थाखाय थिनानै दोननाय दोननायखौ बिसोरो रोंबोआखैमोन आरो।
उम
सोलाय सोल' हुदानि गेजेरजों गोबांसिन बिबाङै थानाय जामुंफोरखौ गावसोरनि गेजेराव सोलायलायना गावनि थाखाय गोनांथार बेसाद साहिदाफोरखौ गुबुननि फ्राय बुथुमनानै लायोमोन।
उम।
मानसिया सोरजिलु गोहोखौ बांहोना लानो थाखाय आगुनिफ्रायनो नाजाथाबदोंमोन। बेबादिनो सोलो गोनां आरो गोसो गुदुं जानायनि थाखायसो माखासे मानसिफोरा सोरजिलु गोदान आदब खायदा आरजिबोदों।
उम।
समजों लोगोसे गोदो गोदायनि मानसिनि जिउ खुंनायाबो गुस्लायबो दोंमोन नाथाय गासै जायगायाव बै गुस्लायनाया मोनसे समावनो जायाखैमोन आरो दासिमबो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव मैगुबो मैहुर खालामनायनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंनायनि मानसिफोरा मानसिफोरखौ मोननो हायो आरो दाबो। बेबायदिनो हाजार हाजार बोसोर नाङै मैहुर खालामनानै आरो जामुं नागिरबोनानै जिउ खुंबोनाय मानसिनि गोसोआव आबाद मावनायनि बाथ्रा। सानफेराखोमोन बिसोरो आबाद मावनानै जानो रोङै थासारिनिफ्राय आबाद मावनो रोंनायसिम सफैनो गोबां बोसोर नांदोंमोन आरो
उम
बिसोरो ओ जिब जुनारजों मानसिनि सोमोन्दोआ गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयोमोन।
मानसिया हाग्रानि जिब जुनार मैहुर खालामनानै बेनि बेदर जाबोदोंमोन। माब्लाबा मैहुराव थानायाव मोननाय जिब जुनारफोरखौ बुथारालासिनो माब्लाबा जानो थाखाय लानानै फैयोमोन आरो न' बां गैजायि जानायलाय बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव गावसोरजों लोगोसे जिब जुनारफोरखौबो लाफानाय जायोमोन आरो
उम
आरो बिसोरो माब्लाबा जिब जुनारनि बिखुङाव गाखोनानै आरो लोगोसे मुवा बेसादफोरखौ खाथुमनानै बिखुङाव दैखांनानै लांफायोमोन बिसोरो हमदांनो हानाय बुजिनाय सैदि बिसोर
आरो गाइखेर मोननो हानाय जुनारफोरखौ लाबोनानै हाबा मावनायाव बाहायनो हादों।
बिब्दिनो बिसोरो बेदर गाइखेर मोननो हानाय बायदि आरो आबाद मावनाय हेफाजाब मोननाय बादि आरो मुवा बेसाद गानाय बाहायनो थाखाय माखासे जुनारफोरबो फिसिदोंमोन आरो
जेरैबायदि मोसौ बोरमा अमा मैसो बोरमा मेन्दा गराइ गाध बायदिफोरखौ मैहुर खालामनायाव हेफाजाब मोनो आरो न नेनो बायदि हाबा हुखानि थाखाय सैमा बेफोरबायदि फिसिदोंमोन आरो
उम उम
दा नोंथाङाबो ओ जिउ खुंनाय लामानि सोमोन्दै इसे फोरमायनानै होदो।
औ गोदोनि जे जिउ खुंबोनाय बे जिउ खुंबोनायाथ बिराद खस्थमोन होननानै जों मिथियो। खस्थनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना जे आग्लानि जे आबै आबौबा जेखेयानो थ बिसोरो जिउ खुंनायजों लोगोसे माखासे उम गावसोरनि जे रंजानाय दिन स बेफोरखौबो जों आबै आबौमोनहा खोन्थालांदों। त जों सानना नायोबा बे बिथांमोननि जे जिउ खुंनाय बिराद खस्थ होननानै जों सानो। ओ जाय समाव बिथांमोना जिउ खुंबोदोंमोन दा बे समाव बिथांमोना बिराद गोजोनैसो बारबोदों होननानै सो जोंनो खोन्थाय गोदोनि दिनाव ओरैबायदि सोलियोमोन दानि दिनाव थ' जों फैसाजों बायो न' होमबा माखासे जिनिसफोरखौ द गो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि फैसाजों बायामोन स' माबेबा मोनसे बुस्थुखौ मोननो थाखाय माबेबा मोनसे बुस्थुखौ होनो गोनां जायो जेरै जों जेनेबा माइरं लायनो थाङोबा जों सिनिजों सोलायो सोरबा दालि होनानै माइरं लाना फैयो सोरबा खामानि मावनानै माइरं लाना फैयो बिदिनो जोङो माल बुस्थुजोंसो थारमा सोलायलायनाय जायोमोन आरो गोदा
औ औ नंगौ
दा गोदोनि दिनाव जों बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ नुबोनो मोनदोंमोन द'स दानि दिनाव बिदि नंला थ' गोदोनि दिनजों दानि दिनजों साननो थाङोब्ला माखासे फाराग आर ना
औ नंगौ
गोदोनि दिनावथ' जानाय लोंनायखौ साननो थाङोबाथ' बिराद जेंनाजों सोलिबोनाय बायदि मोनो गोदोनि दिनाव जानाय लोंनाय माने बिदिनो गोथां गोब्राम जानो गोनां जायोमोन जोंनि आबै आबौ मोना दा बिसोरनियाव संनानै जानो हानाय खावनानै जानो हानाय बेफोरबायदि बेब'स्थाया माखासे खममोन आरोना
औ
बिथांनि बुंनाय मथे जेरै माखासे सम बारां बारबोनायनि उनावसो अन्थाइजोंसो सोमजिबाय जे अर होननाय दा अरा अ आखाइजों सोमजिनायनि उनावसो माखासे दिननि उनावसो सावनानै जानो सोलों लोंबोबाय बिसोरो ना होमबा त सावनानै जानायनि उनाव जों दा जेरै सावखांनानै माखासे थावनि माखासे फालौनि माखासे संख्रिनि जों जे होनानै जायो थ गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन थ' मोजाङै बुंनो थाङोबा गोदोनि आबै आबौमोना हटनि सोमोन्दै बारा मिथियामोन दा बिसोर जानांगौ उदैया बुंनांगो गावनि देहाया गोग्गोमै थानांगो थ' बेखिनिखौनो बिथांमोना जायै लोङै सोलिबोबाय
औ बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बे खिनियावनो फोजोबथ'नोसै
ओं हामबाय दे गोजोनथों